हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादों दा औ औ दानिया होमबा जों मा आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ साबायनो नोंथां ओ गिबि गिबियावनो ओ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिथिं सारस्रि हरनाय थाग
औ औ औ गोजोननाय थाबाय
उम दा जोङो ओ गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
ओ जायो दे उम नोंनि जोंनि बर' हारियाथ' गाननाय जो जोंहा जोंनि हारियाव दंखायो नङा होमबा जेरै हिनजावफोरना दख ख'ना दङ' हौवाफोरनिया गामसा आर'नाइ औ नोंथाङा एसे गुवारै मिथिगौबा एसे फोरमायदोदे आंनो?
हनै हनै ओ बेबादिनो गाननाय -जोमनाय गाननाय -जोमनाय होनब्लाथाय जेनेबा जोंनि ओ गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोंनि जेनेबा ओ मा होनो बे खालसार हारिमुआ बेखौ मोनसे माने गाननाय- जोमनाया जोंनि हारिनि हारिमुखौ देखायसारो। बेबदिनो जेनेबा नोंथां बुंनाय बादिनो ओ गाननाय- जोमनाय जेनेबा हौवा माहारिनि गाननाय- जोमनाया जेनेबा गामसा बेबायदिनो गान्नाय जों नुनो मोनो।
औ औ बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि हौवा मानसिफोरनि गाननाय नङा होमबा गामसा गामसाजों लोगोसे गोदोनायाव आर'नाइ लानाय गामसाजों लोगोसे गस्ला गानगोन।
औ गस्ला बेबायदिनो रेगे- रेगां दानि जुगाव बेहाय आरो आर'नाइ गस्लाफोरबो दिहुननायखौ जों नुनो मोनदोंना औ मा औ। हौवा माहारि फोरनि थाखाय बेफोर बायदिनो अ जेनेबा जोबोद मोजां गाननाय जोमनाय ओंखार
औ नाथाय बर' हारिमुनि ओ गाननाय -जोमनायाव नायनो थाङोब्ला हिनजावफोरनिया बांसिन रोखोमनि गानना गानग्रा -जोमग्रा दं नङा होमबा? दख'ना दख'नायानो आरो गोबां रोखोमनि नाम दङ'। नंगौना? औ
औ
रख
औ
औ
लांगा दख'ना
जेनबा दा औ औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ना नोंथां? हा हेल' नोंथांना मोजाङै खोनायाखै आंनाव औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनादों दे बुंबाय था खोनादों दा हो
हेल'
नोंथां हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों दे बुंबाय
ओ आङो दा लांगा दख'नानि बागै बुंदोंमोन
औ लां-लांगा दख'ना औ। माबायदि रोखोमनि बे लांगा दख'नायालाय? लांगा दख'नाया माबाय दि रोखोमनि?
लांगा दख'ना जेनेबा जोङो जायखौ गानो जेनेबा दख'ना बिदन फोर बिदिनो रेगे-रेगां द ख'ना बे जोंहा गोबां गुबुन गुबुन
माने बे लांगा दख'नानि सिङावनो गोग्लैजोबो आरोखि ना
औ बेफोर दख'नायानो गासैखौबो लांगा दख'ना होनो माने बेबायदिनो गुबुन गुबुन आ एरनानै बे दख'नाखौनो गुबुन गु बुन नाम दोननाय जादों। जेरै बेबायदिनो दख'ना बिदोन । आवथिंल' ओ जेराव जेबो आगर थाया बिखौ होनो द खना बिदन आरो बेबाय दिनो रेगे-रेगां दख'ना बेबायदिनो गोबां ओ आगर एरनानै बेफोरनो गोबां गुबुन गुबुन नाम दोननायखौ जों नुनो मोनो। बिनो आरो जेरै जोंनि बर' हारियाव जेनेबा बेखौ दख'ना लांगा दख'नाखौ गानोबानो जोंखौ बर' माहारिनि सुबुं होननानै मुलुगनाङैनो सिनायसारनाय जाबाय। दानाथ' जोंनि बे दख'नाखौ औ मोनसे जि आइ टेंग होनाय जाबायना? जोंनि सिनायथि बर'हारिनि सिनाय थि होन्नानै । बेबायदिनो ओ लांगा द खनायाबो गोबां गा जेरै ला गोबां गुबुन गुबुन गाब होनाय जायो । गोदो गोदायथ' बे दख'नाखौ माने बे लांगा दख'नाखौ माने बर' आइजोफोरा गावनो ओ इन्दि खुन्दुंनि इनदि उम जेनेबा एमफौफ्राय खुनदों दिहोननानै गावनो दानानै गानोमोन। जेराव आरो गाबफोरखौबो जों मा मिथिंगायारिनिफ्रायनो बोथुमनानै जेनबा बेबायदिनो बायदिसिना बिबारफोरनि फाय उन नों माबा फोरनिफ्रायनो फिथाइ सामथाइ फोरनिफ्रायनो गाब फोननानै जोङो गाबखौबो जेनेबा अ ने सारेलि मिथिंगायारि दिहोननानै अ जेनेबा फोनोमोन बिसोरो नाथाय दानाथ' जेनेबा गोबां बेबायदिनो दख'ना दिहुननायबो गोबां इनदास दिहुननायखौ जों नुनो मोनोसै आथिखालनि जुगाव बेबायदिनो आरो। दा
गोदोथ' गानगा जोमग्रा दख'ना गामसाखौ गामि गामियावनो। दिहुननानै गानोमोन नङा होमबा नों औ ओं गामियावनो दुरुं सोंनानै जि दानाय जि दागायाव दानानै औ औ औ। आरो बे खालार होन फोनायाथ' मा मा फिथाइ रोखोमनि दं नङा होमबा जबा बिबारफोरजोंबो फुनोमोन ना कालारखौ गाब होनाया दख'ना गामसा बायदि बायदि। रोखोमनि गाबखौ औ
औ बेबादिनो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों। दे बुं
खोनादों दे बुंंबायथा औ खोनादों। आंनिखौ खोनायाखै नों?
खोनादोंना नोंथांआ?
औ खोनादों।
औ औ बेबायदिनो जोङो गाननाय जोमनाया जों जेनेबा ओ-हारिनि जौगानायनि जेनेबा नेस जेनेबा थायो हारिखौ दखनाजोंनो बेबायदिनो दानाय जेनेबा बे गाननाय जोमनायखौ जोङो जेनबा औ मा ओ आय आइजोफोरखौ औ गावबागाव गावनो आ
औ औ औ
बेफोराव जेनबा
औ
गाननायाथ' गोनांथि जों जेनेबा गावनि हारिनिखौ दखनाखौनो जों दानो रोङाबा जेनेबा
औ
जानाय नङा नोंथां बे जेनबा जोंनि आइ मोनहा फोरा दा जेनेबा गोदोनि बेबायदि बेबायदि दख'ना दानाय खामसा दानाय बेफोरखौ सोलोंनानै गावबा गावनो गाननो नाजानाय मेग गोनांफोर आरो दं रोङोब्ला बियो गाननाय जोमनायखौ दिहुननो हायोबा निजेनो जेनबा बेफोर जोङो हाथाय फोरावबो हाथाय बाजारफोरावबो जेनेबा फानैैनो हानाय नुनो मोनो मार्केट आवहाय बेबायदिनो आरो बिदिबा दसेनो गाव गाननो मोननायजों लोगोसे जेनेबा बि नों बेखौ दानानै फानहैयोबा नों बेखौ
गोदोनि ओं बे गोदोनि दिनाव जि गामसा दखना जि दायोना बेयाव गामसा दखना दाबाय था थानाय समावदि बेनि सायाव आगर एरो बे आगरखौ माबायदि एरोमोन माबायदि जि खालामनानै आगरखौ होयो
बेखौ माने जों जेनेबा सोंनायावहाय ओ जेनेबा बे जिनि महरखौहाय होग्रोयो बिनि उनाव सोरबा बेखौ जेनेबा माबायो होयो होनानै बेवहाय ओ बिदिनो नो बिदिनो नो खननाय ना मा होनो नोंथां बेबायदि नंगो ना लायो आरो ओमफ्राय बेखौहाय जोङो बे हिसानसालियाव खुन्दुं खौ सानै सानै जेनेबा गोदोनि आइजो फो फोरा फैनाङामोन‌ बि नंगौ लेखा फरायामोन बिसोरो फरायसालिफोराव‌ थाङामोन नाथाय बिसोरो हिसान दानाय होनबाथाय गोबां जेनबा हिसान‌‌ दानायाव बेफोर सानखान्थिबो फरायहोनो मोनास ख्लै फरायनो मोनासै नाथाय बिसोरो हिसान दानायाव बेबायदिनो जोबोर अंक हिसाब बाहायनानै बिसोर दायोमोन। जेनेबा मानि बिसोरो जेनेबा गावसोरनि जेनेबा जेबो हांखो गैया बिसोरना गावसोरनि सिनायनायनि थाखाय मायबा बुस्थु लिरना लागोन बेवहाय बेयाव नों खैथा आगर खैथा खुन्दुं दैखांगोन बेबायदि लिरनानै बिसोरो हिसाब खालामनानै ओ‌ दानानै
अ आगरफोरखौबो गोदान गोदान दिहुननानै एरनानै गानोमोन ना नोंथां?
औ फोर मुलिफोरावबो
औ आरो गोदोनि औ गोदोनि दिनाव बे बोराय बोरायफोरखौ ओ दुथि गाननाय नुयोमोन जोंनि बर'नि बोराय बोराय गामिनि गागि गागि सुबुंफोरखौ औ लोगोस जो आद फ्राय इन्दि जिनि जिबो जोमनाय नुयोमोन। नङा होमबा आजिखालि बेख फोरो इन्दि जि जोमनाया एसे खम जालांबाय नामा नोंथां गामि गामिना? इन्दि जिखौ नों नुनो मोननो थांला। इन्दि जि दानायखौबो नुनो थांला। औ बेफोर गासिखौबो गामि गामि दायालासेनो मोनसे इन्डास्ट्रियावसो दानाय नुनाय मोनसै नङा होमबा? गामसा दख'ना गाननाय जोमनाय गासिबो बर'निफोरा औ
ङ बेबायदिनो बेसेन बांनायजों लोगोसेस जेनेबा जोंनि आइजोफोराबो गावनो दिहुन्ना होलाय बिदिनो खमायनाय नुबाय जोंबो। फोर गाननाय जोमनाय सिफोरखौ लानाय औ मानोना आरो जो जोङो लाथा एम्फौखौ गोदो जोबोर फिसियोमोन जेनबा न'ख
न'खर न'खर ओ ओ
बाबो जेनेबा होनजायोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ लाथा एम्फौखोबो बिदि बांद्राय फिसिनाय जों नुनो मोनला नालाय बेबायदिनो खुन्दुं लूनायाबो खमायबाय आरो गुबुन मालाय गुबुनफोरा इन्डास्ट्रियाव ओ दिहुनो बेनिखायनो गामि ओनसोलावबो बारा दिहुनला खायनो बारा लानायखौलायनो मोनला बेबायदि जेनेबा गाननाय जोमनायखौ इ एसे माने बे लाथा एम्फौनिफ्रायसो खुन्दुंआ ओंखारो नालाय बिनिफाय जोङो इ जानानै बिसोर सिगां जोमगौमोन बे गान बे जोमनायखौ नाथाय दा फथ'बाय नोंथा होनाय बायदिनि
उम गाननाय जोमनायाथ' थाङोबा बर'खौ हा बर' हारियानो गुबुन गुबुन गाव गावबा गाव हारि बो सिना थि होनो हायो नङा होमबा
औ
हे ओ हेल' नोंथां
औ औ
खोनादों ना दा औ दे होमबालाय जोंनि रायलायनांगौ समाबो बेखिनियावनो जोब्बाय
दे दे जागोन दे नोंथां दे उम उम उम गोजोनबाय